औ।
ओ खोनादों नोंथाङा।
औ खोनादों खोनादों।
औ गोजोन सानजौफु समनि गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनि
आङो माने नोंथांजों बे खोथाखौ सावरायनो सानदों आरो माने। नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि जौगानाय दासानदि। बे जौगानायखौ नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैयो आरो।
औ। जोंनि ओनसोलावथ जेनेबा आगोलावनि स्थाय गोबांथार बेबायदि नि जौगाबोनायखौ नुनो मोनदों।
औ ओरैनो मा मा ओ जिनिसा बां सिन जौगादों आरो नोंसोरनियाव
ओ फरायनाय सोलोंथाइ बि बिथिंङावबो जौगाबोनाय नुदों। औ सोलोंथाइजों लोगोसे नखर फोरा जौगाबोदों रांखावरि बिथिङाव औ जों जेनेबा लामा-सामा गासैबो बेबायदि जौगाबोनायखौ नुदों आरो जेनेबा सिगांनि समावहाय जोंनि गामियाव एसेबां बेबायदि फरायनाय गैयामोन एसेबां बेबायदि साख्रिफोर मावनाय गैयामोन, नाथाय दायो जोङो नुनो मोनदों गोबां बेबायदि फरायनाय बिथिङावबो बेबायदि जौगाबोनायखौ खालि बावैस नै मेट्रिक आरो हायार सेकेणडारि आनजाद मोनदों आनजादनि रिजाल मोनदों बेयावहाय ओ मेट्रिकआवथ' हानद्रेदआव हानद्रेद पास जाखादों जोंनि गामिनिफ्राय माने जेसां खैजोन होदोंमोन गासैबो पास हाजोबदों आरो औ-औ आरो हायार सेकेन्डारियाव सानैफोर बिदि थालांदों दां किन्तु जायफोरा पास जादों गासिबो जेनेबा ओ फार्स्ट डिभिजन आरो सोरबा डिस्टिंसन सोरबा बेबायदि लानानै पास जाजोबदों आरो, आरो बेजोंनो लोगोसे से दायो जों नुनो मोन्दों जोंनियावहाय बेबायदि गोबांथार गभमेन्ट जबफोर मावनाय सुबुंफोर बेबायदि ओंखारबोबाय थादों आरो नारसिं खामनायफोर नारसिं खामनायफोरा बारा बारा जाबोदों टेकनिसियानफोर इन्जिनियारफोर जोंनियावहाय दङ, आरो बेजों लोगोसे टिचारफोर जायफोरा औ गभमेन्ट टिचार हेडमास्टारफोर बेबायदि दङ जोंनियाव आरो प्राइभेट स्कुलाव मावनायबो दङ आरो गेदेर गेदेर इन्डास्ट्रिफोरनि बेबायदि बिदि मालिकफोर जोंनियाव दङ आरो बेजोंनो लोगोसे बेबायदि न'आवनो जे सि पि बा दामपारफोर लानानै बिजनेसफोराव बाहायनाय बेफोर बायदिबो नुनो मोन्दों आरो गोबां गेदेर गेदेर आबादारिफोर जोंनि गामियावहाय दङ जेरैहाय गोबां जिफोर आबादखौ जोंनि एरियाथिं मावफेराखैना बेबायदि आबादखौ जों गामियाव मावजेननायखौ नुदों आरो जेनेबा तरमुस वाटार मिलन नोंथांमोनथिंबो खाबु जानो हागौ बेखौहाय बे आबादखौ जोंनि एरियायाव माने रावबो बेबायदि आबाद मावफेराखैमोन आरो नाथायबा जों गामियावनो फार्स्ट बे आबादखौ मावग्रोदों आरो मावनानै बिनिफ्रायनो गोबां मानसिफोरा सोलोंलांनाय बायदि-बायदि बांलांदों आरो जोंनि गामिनिफ्राय आरो जों नायबा मोननो हागौ स्ट्रावबेरि ना बे आबाद खौबो जोंनि एरियायाव जों औ जों गामियावनो गिबि खेब जोङो मावनायखौ नुनो मोनो आरो जों गामियावनो गिबिसिन बे बेबायदि मावदों बेबायदि आबादनि बिथिङावबो गोबां डेभ्लप जानायखौ नुनो मोनो दों आरो जेनेबा जोंनि गामियावथ' बांसिनानो आबादबो मावो आबाद मावनानैबो बेबायदि गोबां देरहासार जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो जोङो नायनो थाङोब्ला मोननो हायो न'खरफोर, न'खरफोरा गोबां बेबायदि गावनि न'खराव जिफोर नांगौ बेफोरफोरखौो गावसोर इनकाम सर्सफोरखौ गाव गाव बानायना लादों आरो बानायना लानानै बेबायदि मोज जां न'खरफोर खुंलांनो हादों आरो गथ' गथायफोरखौ फोरोंनानै बेबायदि जेनेबा दहाय बुंनायबादि मोजां फिथाइफोरखौ ओ ओ, ओमफ्राय आरो जेनेबा लामा सामानि बेलायाव बो नै गोदोनि समाव जोंनि लामाफोरा जोबोद गाज्रिमोन जोङो माहाबा थांनो थाखाय जोंहा बेबायदि लामाफोरनि गोबां समायसाफोर जायोमोन। बबेयावबा दंग' बायथेनाय मबेयावबा दलङानो बायनाय ना थाय दायो जोङो नाय-नायोब्ला मोननो हायो बुहुत माने डेब्लप जाबोदों आरो जोंनि जोंनियावहाय औ जौगानायखो नुनो मोनदों आरो बेबायदि आरो गुबुन गुबुन रोखोमै जौगादों जायखौ आङो बुंस'नो हाया बे समाव नोंथाङाबो नोंथांनि एरियानि फारसे बुंनो हागोन।
औ आं नोंथांनाव मोनसे ओ सोंथि सोंबावनोसै? बे ओ मेदि केल बिभागा नोंथांमोननियाव माबायदि एरियायाव मेडिकेल बिभागा जौगानाया
औ बेबो दङ जोंनि साखाथियावनो आरो औ साखाथियावनो आरो जौगाबो थादों आरो बियो बे ओ गभमेन्ट मेडिकेलानो प्राइभेट नङा आरो जोंनि साखाथि औ जोंनि साखाथियावनो आरोबाव प्राइभेट ओ मेडिकेल बेबायदि सोलिबाय दं। नांगौ नांगौबानो मोनो औ औ माने जोंनि एरियानियाथ' बेयावनो थांजोबो फ्रायानो।
अ जे जेबोथ' उसुबिदा गैया
ओहो गैया जेबो
दानि जुगाव माने मेडिकेलाबो मोनसे ओ गोनांथि नालाय आगोलनि दिन बायदि नंला नालाय बेनिखायनो मेडिकेलफोराबो फार्स्ट ओ जौगाग्रोनांगौ आरो एरियाया जौगायोब्ला
ओम आरो औ मेडि माबा
ओ मडेल कलेज बानायगासिनो जोंनि साखाथियावहाय
मडेल कलेज ओ उदालगुरि थिगआनो दं ओ बाखि नोंथांमोननि एरियाखो मा होनना मिथियो ओरैनो
रौता
ओ रौता औ अब्लाथ' नोंथांमोना ओ एसे डेभेलप जाय
खोनायाखै?
एसे डेभेलप जानाय जायगायावनो दङ अब्ला नोंथांमोनहा जौगानाय जायगायावनो दङ। ओ दासानदै थिगैनो दं नोंथां नोंथांजों सावरायना एसे गोजोननाय मोनबाय आरो बुंबावजागोन नामा नोंथाङा
हा?
आरो बुंबावजागोन नामा किसुमान जौगानाय
ओ ओ बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोम मै जौगादों जोंनि जायगाफोरावहाय जेनेबा नै आबादनि बेलायावबो जों नायोब्ला मोननो हायोना सिगाङावथ' जेनेबा औ जोंनि आबै आबौ मोननि समाव जोङो मोनथिनो मोनोमोन जेनेब बा मोसौदों मोसौ मानै लानानै दंफांजों बाय जानाय नांगोलफोरजों हालेवनाय नुयोमोन आरो बेखौ हालेवनो थाखाय बिसोरो खोमसि खोमसि जेनेबा ओ हर ससेयावनो दुइता थिनथासोआवनो फैनानै बिसोरो दुब्लियाव हालेवफैनो गोनां जायोमोन ना ओमफ्राय नांखायोमोनना आंनि मिनथिनायाव आरो दायो जों नुनो मोनो औ दायोथ' जोङो थाबबो सिखारनांला न जोंहा जिहेथु मिसिननि जुग जाबाय नालाय बेयावनो हाखौ फखनानै माइ गायनो हानाय बेफोरबायदि डेभलप जाबोदों आरो आरो सिगाङाव जेनेबा माइफोरखो आखाइजों आइजोफोरा गायोमोनब्ला दायोथ' नै मेसिनफोरजों गायनायफोरखौ जों नुनो मोनो। ना आरो डेभेलप जानाय जेनेबा। ओ बुंनो थाङोबाथ' गासै बिथिंथिंबो डेभेलप जाबोबाय थादों न' बांला। नानै जेनेबा सिगांवाव जोंहा थोरिनि न' दोङो मोनब्ला। दायो थिंनि न' जाबाय सोराबा पाक्कानि न' सोराबा बिल्दिंफोर जाबाय आरो सि सिगाङाव आथिंजों जों सोलियोमोन आरो जोङो दायो नायो। ब्ला नुनो मोनो ओ गासैनिबो न'खराव गंसे गंसे गारियाथ' दंखाथार ना। दायो जोङो माहाबा थांनोब्लाबो ससेब्लाबो जोङो गारिजोंनो थांनोसै सिगाङाव जोङो आय थेंजों साइकेलजों थाङोमोनब्ला जों दा दायो ससेबाबो जोङो गारिजोंनो दाइरेक थांनानै जोङो गारिजोंनो मोनहै खायो आरो औ।
बेखौनो डेभेलप बुङो आरो न' नङा होमबा बेखौनो जौगानाय होननानै बुङो।
औ औ।
जौगो जौगानाय बिथिङाबो माने ओ जोंनि बर'फोरनि बेलायाव एसे। थाद'नाय बायदिखो नुयोमोन आरो आगोलाव नाथाय बे समाव जों नुला आरो बे थाद'नायखो। गासिबो समान बायदि नुबाय आरो।
औ जों बुंनो हायोना जोंनि बर'फोराबो गुबुननि सिङाव। बा गुबुननियाव सोनारनानै बेबायदि जाग्रा नंला। गावहा जि रोंगौथि दङ जि आइडियाफोर दङ ना बेफोरखौ बाहायनानै जोङो गावनि हानाय सिबां खस्थ' खालामदों गावनि हानाय सिबाङाव मावदों बेबायदिखौ नुदों आरो। जेनेबा दाथ' नै जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो ओ सा ख्रि गैयि नंला गोबाङा गभमेन्ट साख्रिफोर मावबाय गभमेन्ट नङाबाब प्राय गेदेर गेदेर कमपानि। खुलिबाय इन्डास्ट्रिफोर खुलिबाय गेदेर गेदेर हटेलफोर जों खुलिनायखौ नुनो मोनोना। बेबायदि माने गोबांथार जौगाबाय आरो माने रावनि बो सोनार रावनियावबो सोनारनानै थानांगौ बेबायदि नंला इखो नुयो आरो।
नंला औ बे।
औ ओम।
आबाद बिथिङावबोथ' गोबां गुबुन गुबुन आदब। खायदाजों आबाद मावनायखौ जों नुसै आरो नङा होमबा बर'फोरखौ। बेबायदिनो जौगाबाय। ओ अब्लाथ'। नोंथांजों रायज्लायना गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय दोनथ'। दोनथ जासिगोन नामा नोंथां।
एसे रायज्लायजाबावगोन नोंथां।
एसे रायलायजाबाव गोन न।
औ रायलायजाबगोन।
दा अब्ला जोङो नोंथाङा सोंदोंमोन ना। फोलाय जोंखौ नोंथांमोननि एरियायाव माबायदि जौगानाय फैदों होननानै। ओ जोंनि एरियायाव जौगानायखौ नायोब्ला जौगानाय होननायोब्ला जोंनि एरियायावबो गोबाङानो जौगाबाय आरोना ओ गामि गंसेयाव ओ ओ हानद्रेदनि माने जौसेनि। ओ ब्रैजि बाहागो आनो माने जोंनाव ओ सरखारि साख्रि मावनाय ओंखारबाय आरो। बेबायदिहाय जौगादों। ओ आबाद बिथिङाव ओरै डेभेलप गैयाबाबो जोंनिया बिजनेस लाइनाव एसे दोङो आरो। फालांगियारि बिथिङाव एसे जौगारसिननाय आरो।
औ औ।
बाखि ओ सरखारि साख्रि मावनायाथ' थाखाबाय। आरो बे आबाद बिथिङाव। आबाद बिथिङाव एसे खम जोंनिया ओ बे फालांगि लाइनाव एसे दों आरो बाखि लामा सामानि खोथा बुङोबा लामा सामाया गासिबो जोंना फाखायानो जाजोब्बाय। ओ दालां बायनाय जों नुनो मोनला बे जोंनि समाव आरो आगोलनि समावथ बायनायमोन बे जोंनि समावथ दालां बायनाय नुला लामा बायनाय नुला। गासिबो डेब्लबानो जाबाय ओ फरायनाय खेथ थ्रयाव बुङोबा फरायसाफोरा माने जों फेल जानायखो नुफेरा आरो बे समाव आगोलाव नुयोमोन। दा माने जोंनावबो हानद्रेदयाव हानद्रेदानो पास जायो आरो गामियाव
अ औ एखेयानो। बुहुद डेभलप जाबायना मानसिफ्राबो जेनेबा औ गासैआवबो। अब्ला नोंथां जोङो सावरायनायखौ बेसांखिनियाव दोनथनोसै।
अ औ जागोन दे नोंथांजों रायलायना गोजोननाय थाबाय।
उम